हेल' औ मा खालामदों नोंथाङा?
अ दङमोन आं नोंथां ओरैनो जनायनि लामायाव
अ ओरैनो बेलासिनि साहायाव नामा?
औ नंगौ।
खोनादों नोंथाङा औ।
औ खानादों खोना
आङो मोनसे आयदा औ मोनसे आयदाखौ लानानै स सावरायनो सानदों नोंथाङा टाइम होनो हागोनबा?
औ हागोन।
औ। नोंथांमोननि जायगायाव औ नोंथांमोननि जायगायाव दा मा मा फिथ फिथाइ मोननो हायो ओरैनो खोन्थादो एसे?
औ दा दा नैबे बोथोराव आरोना?
औ औ।
औ जोंहाथ' दा मोनदों होनबा दा खान्थाल दं दा।
औ
बेनि उनाव बे लिथुफोर मोनगोन
औ
ओ दाथ' बे थाइजौनि सिजोनाथ' गैसुलानो नामा एसे खम गैला आरो ना बुंनो थांबा जोब स्रां लांबायनो औ आमफ्राय दा आनारस मोनगोन थाइसुम
औ
ओमफ्राय बेखौ थाइबें होनबा सिनायगोन नामा नोंथाङा थाइबेंखौ?
औ थाइबें होनो जोंनिया
औ बेखौ मोननो थाङो। जेनेबाथ' बे आफेल आंगुराथ' मोनखायो ना जितिया जोंनिथ' जायगायावथ' बेफोरबायदिखौ गायनो थाङा नङा।
औ
बेफोरनो आरो दाथ' सिजोनआ थांग' होलांबाय आरो जोंनिया दा मोननाया होनबा दा बेखिनिखौल' मोननाय थाङो आरो दा दोनथ'यो बरथ'मान दा नोंथांमोनजोंयालाय मा माथो मोनगोन?
जोंनि खैजाबो बेबायदिनो आनारस थाइजौ खान्थाल जोंना लेथुखु'खौ लेथुखु' होनो नोंसोरना लुथुखुर ना मा होनदों?
औ औ लेथुगुर औ
जोंना लेथुखौ होनो आमफ्राय आरो गोसोम फ्राय आंनिफ्राय आरो औ बेफोरखौ मोनो फ्लाम बेफोरखौ मोननो हायो आरो दा जोंनाथ' ओरैनो गासिबो फिथाइ सामथायाइ होनोबा जेरैहाय
औ
गवायाव मोनो। नोंथांनियावहाय सोरबा साखाथियाव दं नामाथाय एसे राव खोनाफैदोङो
औ ओइ मानसि सासे फैदोंमोन थांबाय लामाजों फैदोंमोन
अ माबा बेबायदिनो औ बेबायदिनो फिथाइ सामथखौ जोंना ओरैनोबाबो गासैनिबो जायगायाव होनजायो जेरै थिसुवा होनो। औ दानि बे खान्थि बे आमथिसुवायावहायनो गासैबो फि थाया मोनो आरो जोंना ओरैनो आमथिसुवा जोबोबाथाय बेबायदिनो फुजा आरि होलायो आरो ना फिथाइ साम थाइनि। औ औ बेबायदिनो जोङो फिथाइ सामथायाइ होनोबा जोङो ओंख्रिबो जाजानायखौ नुनो मोनो जोङो फिथाइफोरखौहाय जेरैहाय जोङो खान्थालखौ नोंथाङा मोनजाफेरबाय?
औ मोनजा मोनजाबाय
औ खान्थालखौ जोङो बेफार फालांगिबो खालामनो हायो। बेबायदिनो जेरैहाय गोरलै समखौ जोंनिया मुजिनाय होनो नोंसोरनाबा मा होनोथाय?
औ गोरलैखौ
औ
औ बेखौ बेफोरबायदिनो होनो खोमादै
खान्थाल मुजिनाय होनो जोंनिया। बेबायदि एसे खहा- जाहांहां समावहाय औ खान्थालखौ मा होनो बे जानाय जायो आरो ओंख्रि बा फाजा लाब्रा बेफोरबायदि जायो आरो ओरैनो औ बांसिनै अमा बेदरजों गोथाव जायो बेबायदि खान्थाला औ बेबायदिनो गिबियाव थाइजेनन्नाय खान्थालखौ जोङो फानजोबनो हायो उनावहाय आरो फिन बे एखे समावनो बियो फिथाइया थायफिनो आरो बे खौहाय जोङो राबाथाय मोनबा थाय जानो हायो आरो जेरैहाय जोङो औ खान्थालखौ गोथाङैबो जानो हायो राबाथाय आरो बे खौ मोननानैबो जानो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेनि बेगरखौहाय गोबाव सम दोनथुमनानैबो जोङो जानो हायो बेगर खौहाय जेरै जोङो फाजा जानो हायो बाथोन जानो हायो औ बा लाब्राफोरावबो जों जानो हा यो बेबायदि जों जानो हायो आरो खान्थाल बेगर खौ आरो जोङो फाननोबो हायो औ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ खान्थालखौबो जोङो बेबायदिनो होनबा रांखावरि आरजिनो हायो खान्थाल बिफांफोर गायनानैबो। नङासै औ नोंथांमोननियाव माबोरै बोरै खान्थालखौहाय।
मा होन्दों नोंथां?
खान्थालखौ माबोरै माबोरै जायो होनदों?
औ जोंहाथ' बेफोरबायदि मैगंबोथ' जानाय थांखाबाय जोंहा।
औ
मेइनावथ' जोंहा गोरलैयावथ' मैगं जानाय थाङो बेनि उनाव माने बे जोंहा बैसागोफोर जाबा फुंखा जे होन्दों बे फुंखाफोरखौ जाबा थारमाने बेयावबो बाहायनो थांखायो ओम बे बेनि उनाव ओमफ्राय एसे राबाथाय आरो एसे राबाथाय माने जोंहा गोथाङावबो जायो आरो बे खौ दानानै जोंहा बा नलु संख्रि लानानै जानायखौ गाहाम नाङो मानसिफोरा बेनि उनाव मोनबाथ' जाय मोन खाबाय जोंना मोनबाथ' मोननायखौबो जाना गाहाम नाङो मानसिफोरा जोंहाबो। बेनि औ बे खान्थाल बेगर खौबो ओमफ्राय जाखांनानै गारना थाङो आरोना जमा खालामनानै एसे फोराना गोरान बानायनानै बेखौबो मैगंबो जायो। बेनि उनावहाय बाथोनबो जायो मानसिफोरा।
औ
बेनि उनावबो सावनानैबो जाना गाहाम नाङो आरो ना।
औ आं सावनाय मोनजाफेराखै सावनायखौ नुफेराखै।
औ मालाबा जानानै एसे ट्राय खालामना नायदो माने गोथाव जायो आरोना मैगंनिसाय बे एसे बांसिन गोथाव नाङो आरो आंना आं मिथिनाय बायदिबा
औ एसे आङो खोनादोंमोन खोमा दे सावबाथाय दानफ्रुलायनांगौ नामा?
औ एसे एसे दानफुंनांगौ।
औ दानफ्रुवाबाथाय बेरफ्रुयो नामा।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
बेबायदि होननाय खोनादोंमोन आरो जोङो बेबायदि बिदिनो फिथाइ सामथाइनि होनबाथाय जोङो फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो गायनानै बेफार फालांगि खालामनो हानायखौ आङो नुदों आरो। जेरैहाय जोङो जोङो आसामनि बाहेराव थाङोबा जोङो गुबुन हारिफोरखौहाय गोबां जोङो नुयो आरो बेबायदिनो जेरैहाय थाइजौ बागान खान्थाल बागान बेबायदि गोबां गुवार गुवार जायगायाव गायनानै
औ
बेखौहाय फानहर नाय आरो बेखौ साब सिखोन लाखिनो थाखाय गोबां माने मा होनगोन
औ। हेलौ। नोंथांना औ औ नंगौ औ खोनादों खोनादों।
औ बेबायदि गुवार जोंनि जायगायावबो बेबायदि गुवा
नोंथांना एसे नेटआ एसे प्रब्लेम जादों नामा माथोखौ माने नांथा नांथे खोनाफैबाय थादोंमोन। खोनादोंना हेल'। खोनादों ना नोंथां? नेटआ एसे प्रब्लेम होब नामा माथो खोनाफैयाखैमोन आं।
अ जोंनिजों बेबायदि जोङो बेफार फालांगि खालामनो हागोन बेखौ सानफ्राङा होनदों। जोंनि जायगायाव जेरै थाइजौ खान्थाल बिफांफोर बा नालेंखर बिफांफोर बेफोरखौ जोङो गायनानै
औ। हेलौ। नेतआ स्ल'मोन नामा नोंथांना?
ओ ओरैनो बेखारै थानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ। एसे स्ल' जादों नोंथांना नेतआ माथोखौ माने दसे दसे खोनाफैदों दसे दसे खोनायाखै।
थास्लायस्लाय औ बेफोरबायदि नुफेरबाय।
हेलौ हेलौ हेलौ।
नोंथां।
नोंथांना एसे नेटआ प्रब्लेम जादों नामा? औ मा होन्दोंमोन नोंथाङा मा सोंदों औ मा होन्दोंमोन नोंथाङा?
अ बेफोरबायदिनो बिफांनि बागान
नोंथांना नेतआ एसे प्रब्लेम जादों।
खान्थालनि बागान नुफेरबाय नामा होननानै बुंदों?
औ औ औ माने जोंनाथ' बेफोरबायदि खान्थालनि बागान होनबा गामि खाथि खाथियावनो दं माने मोनसेया बेफोरबायदि।
औ।
खान्थाल खान्थाल दं बेमफ्राय बे माने बेखौ रायजोफोरा लायो आरो ना बेखौ फार्म सरखारनि हा जाहैबायना। हाया माने सरखारनि बे ओफ्राय माने जोंनि गामि खाथियावनो थानायखाय गामिनि मानसिफ बयबो लोगो नांनानै बेफोरबायदि जायो आरोना बयबो। खान्थाल दं खान्थाल दं बेनि उनावहाय बे लिसु सु बागान दंखायु। ओमफ्राय बिथिं नारेंखल दं नारेंखल आरो गय दं आरोना।
अ फानहरा नामा ओरैनोल' जायो नामा?
औ औ जायो माने दाबसे दाबनै गामि दं।
औ।
जाजुबनोनो हाया माने ओरैबायदि जायो आरो। मा होन्दों नोंथां? नोंथां माथोखौ खोनादिया आं
औ औ खोनादों आं
नोंथांनि नेटआ जोबोद प्रब्लेम होथारोदां नोंथां
बिफां लाइफांफोर दं आरो बेयाव
औ
बांद्रायाया एसे खम आरो ओरैनो दङ अब्लाबो बेबायदिनो
औ
नामा नोंथाङा हेलौ गामियावबो बेबायदिनो बिफां दङ होनदों
औ औ नोंथांना नेटआ जोबोद प्रब्लेम होथारोदां नोंथां
औ औ जोंनि समाबो माने जा
औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां गोजोननाया थाबाय आरो सावरायनानै खोनादों नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां